हेलौ नोंथां।
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खो औ खोनाबाय
नोंथाङा दा मा खालामबाय थादों
औ दा आंङो दंफां सायाव जिरायनानै दङ आ दा नोंथाङा ओ सोंजागोन आ दा आं फ्रि दङ
बिदिब्ला आं नोंथांनो दिनै मागो दमासिनि टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ नोंथां बुंदो
गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला सुबुं माहारिया संसार जानो लादोंमोन बै समनिफ्रायनो आसामनि गासैबो जायगायावनो बे मागो फोरबोखौ फालियो
औ नंगौ नोंथां
मागो दमासिया फेब्रुवारि मार्चआव जायो जेब्ला गोजां बोथोर अब्ला जायो जोङो मागोनि सेथि सानखालि बेलागुरखौ फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रांनो बयबो गामिजों जमा जानानै सावो आरो बेनि अखानायै माइब्रा माइरंखौ जोङो सोमनानै दोननांगौ बेनि उनाव
नंगौ नोंथां
सोमनायखौनो बोखांनानै दैखौ सर होनांगौ बेनि उनाव जों बेखौ अन गुन्दै देनानै सिबिं मेथाइ गुरनि नारेंखल आरो सिनि नि
नंगौ नोंथां नोंथांना नेट गैया औ